हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनागासिनो नोंथां आतसा आतसा दा नोंथाङा फ्रि दंना
औ नोंथां फ्रि दासान्दि फ्रियैनो दोंथयो
आदसा आसा थ' अब्ला आङो नोंथांनो फन हरनायनि मेन गुबै उद्देसया बेनो नोंथां आं माने दसे सम नोंथांजों ओ बे जोंनि माहारिनि गेजेराव जे खोमसि फोथायनाय दङ' नङा होमबा
औ औ नंगौ
बै खोमसि फोथायनाया गोदो माबोरैमोन ओमफ्राय नै दासिमावहाय माबायदिसिम अबस जानानै दङ' नैबेनि सायाव सावरायनो थाखाय आङो माने सानदों थ' नोंथाङा बे आयदानि सायाव जेबो उसुबिदा गैयाब्ला सावरायनो हागोन नङा होमबा
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां
आदसा जोबोद साबगौ नोंथां थ' अब्ला आं आयदा बायदि जागायनो लांनि नङा होमबा
औ औ दे
सिगांग्रोयै फंनैसो नोंथांनो फोरमायथिना होनि थ' जों खोमसि फोथायनाय होनना बुङोब्ला जोंनि माहारिनि गेजेराव गोदो गोदाय गोबांथार खोमसि फोथायनाय दं नङा होमबा
औ दंमोन
बेफोरनि जाउनावहाय जोङो जोंनि माहारिनि गेजेराव गोबांथार गुलुं गुजुं ओ-मुगैजानाय सैसोनांनाय नै बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन नङा होमबा?
अ ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला सिगाङावहाय खोमसि फोथायनायनि जाउनाव जों बबेबा मोनसे समाव जोंनि हारियाबो जों गुबुन जाथिफोरजों मुगैजानोबो गोनां जादोंमोन प्लास बेजों लोगोसेनो आरोबाव जों हारिजों। हारिनो जोंनि हारिनि गेजेरावनो माखासे खोमसि फोथायलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार ओ-जाम्बा जाथा सुबुंफोरनि गेजेरावहाय जोंहा गोबांथार अना खाना एकदमबारे खास्रि बिस्रि जाथायफोर जानानै थांनायबो। जों नुनो मोनदों माबा ना
औ नंगौ नोंथां
दा थिग बेफोरबायदिनो जोङो बे खोमसि फोथायनाया गोदोनिफ्राय नै दासिमावहाय माबायदिसिम सोलायनानै फैखो नै बिनि फारसे नाहरोब्ला जों बेखौनो नुहुरो जे। गोदो गोदायनि समावहाय ओ-गोबांथार ओ-सुबुंफोरानो खोमसि फोथायनायनि जुनै माने ओ-बुलि गोनां जादोंमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
बेनि हिसाबै जोङो नाहरोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंना जोंनि माहारिनि गेजेरावहाय गोबांथार खोमसि फोथायनाय महरै जोङो दायना अजा नङा होमबा? बैफोरबायदिखौ जोङो साननानै लानो हायो। बा बुंनो हायोमोन थ। गोदोनि दिनावहाय आ- जोंहा गोबांथार रोंगौथि गैयैनि जाउनावहाय आह आ- लेखा फरा सोलोङैनि जाउनाव जोङो सोरबा सासेया लोमजायोब्ला बा सोरनिबा नखरावहाय माबा मोनसे एसे गेदेर खैफोद। नि जेंना नुजाथियोब्ला बैफोरबायदिखौ जोङो आह मोजाङै आसार बिसार खालामाबालासिनो जोङो थोंजोङै आ- जोंनि समाजाव थानाय जोंहा अजा बेजा बैफोरबायदिजोंसो जोङो। नायोमोन नङा होमबा? दा बैफो फोरबायदि बिथांफोरनि नायनायनि गेजेरजोंनो बै बिथाङा जि खोथाखौ बुंहरगोन बे खोथाखौनो जोंनि सुबुंफोरा माने थोंजोङै गोरलैयैनो गनायनानै लायोमोन नङा होमबा? हो जायनि जाउनावहाय। जोंहा बैफोरबायदि खोमसि फोथायनायनि जुनै ओ-सोरखौबा दाय साजायनानै सोरनि सायाव दाय जाबसिनलायनानै नंगौना नंथारा एक्सुेलि बे खोथाफ्रा नङा होनबा नै बेनि सायाव जेबबो खुनु थि ओ- माबा मोनसे खारि गैया बा बा मोनसे थि ओ- एभिडेन्सफोर गैया नै बेफोरबायदिखौ लानानैनो जोङो माने दावराव दावसि गुलुं गुजुं जायोमोन बा गिलायनाय मोनसे सखिखांलायनाय नैफोरबायदि जाथाय फरिबेसफोरा जायोमोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोथां।
औ दा बेजों लोगोसेनो जोंहा आरो बिनि मा जाबावोमोन जों हारि मुहरै ओ- गोबांथार गुबुन हारिफ्रा जोंखौ मुगैयोमोन नङा हबा जों ओ- लेथ्रा बाथ्रा जाग्रा जोंखौ ओह- मा होनो रायखस महरै जोंखौ माने साजायनानै नङा होमबा जोंनि माहारिनि गेजेरावहाय गुबुन जाथिफ फैयोब्ला ओ-सिला गाखोयामोन नङा होमबा जोंनि जिरायनो होनाय जायगाफ्राव जेलाययामोन इभेन माने जोंनि मोखां - खौ नायनोनो मे बिथांमोना मुगैनाय मोनोमोन जोंनि सायाफोर गोग्लैलायोब्ला बिथांमोना अप्राद जायो मायो नङा होमबा इभेन बेफोरबायदिनो थिग ओ- बबेबा जायगाफ्राव थाङोबा गुबुन जाथिनि माइ लामनायफ्राव साया सायख्लुम जोंनि- गोग्लैयोब्ला बैफोरखौबो जोङो माने ओ- हुखांलायनानै नङा होमबा गारहर जालायनाय नैफोरबायदिसिम जोङो खोथा खोनाबोदोंमोन नङा होमबा थ बैफोर जि गोदोनि परिबेस जे जोंनि आगोलनि जि ओ सुबुंफोर मोनबोबाय नङा होनबा सैनाबोबाय बैफोरबादि मोनफा मोनफा ओ- जाथायफ्रा मोनसे मोनसे गोथां जारिमिन महरै जानानै दं आरो दा। दा एक्सुएल नायनो थाङोब्ला बैफोर बादि फरिबेसा नै दासिमावहाय आथिखालनि स समसिमनि ओ- जों गुबुन जाथिनिफ्रायनो मुगैजानायानो हग बा जोंनि जाथिनि गेजेरावनो हारिजों हारिनि गेजेरावनो जोंहा माबा मोनसे खोमसि फोथारलायनाय जेरै दायना अजा बेफोरबादि मोनसे सानलायनाय सोरखौबा साजायनानै बु थारनाय देथारलायनाय नै बेफोरबायदि फरिबेसा गोदोनिफ्राय नै दासिमावहाय ओ- माबादि थासारियाव दं होननानै नोंथाङा सानो?
बा गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनोदि माने खोमसि फोथायनाया माने गोदो जाबादि फोथायोमोन। सुबुंफोरा माने आथ थिखालाव माने सोलोंथायबो सोलोंथाइ लानानै मान गोबां जोंनि हारियाव माने खोमसि फोथायनायनिफ्राय एसे माने गोदोनिख्रुइ माने गैया जानायखौ नुनो मोन दों आरो माने दासिम औ। गोबां माने गोदोनि बायदि नंलिया माने गोबाङानो खोमसि फोथायलिया
औ
आथिखाल मुगायाव औ माने गोबां माने गोदोनिरख्रुइ ओ मोजां माने परिबेसाव फैबाय आरो
आतसा सा उम
नोजोर बोनानै माने गुबुन हारिफोराबो माने जोंनि हारिजों माने एसे गोदोनि बायदि नासयलायनाय मुगैलायनाय। बेफोरनि बिथिंनिफ्राय माने दों माने एसे गोरोब लायनानै माने समाजाव
सोलि
थांनाय फैनाय बेफोरबायदिया माने आथिखाल मुगायाव माने बेखौ नोजोर होनो बोनानै नाय दा जों नुयो माने गोदो जाबादि जोंखौ मुगैयोमोन गुबुन हारिफोरा जानाय लोंनायनि फ्रायनो जाबा जोंनि हारि माहारिनि गाननाय जोमनाय माने गोबां माने नासयोमोन आरो गुबुन जाथि जाथिफोरा औ नाथाय आथिखालाव बे जोंनि हारियाबो माने गुबुन हारिफोरजों एसे जौगालांनोबो हमबाय। माने जौगानो जौगाफानो हाबाय। औ औ दा माने गोदोनिफ्राय माने गोबां माने मोजां परिबेसाव फैबाय आरो
औ आदसा आदसा खोब साबगौ नोंथांनि फोरमायथिनायनि गेजेरजों जों आंबो मिथिनो मोनबाय बा दा-दानि आ जि प्रेजेन्ट सिटिउसन नङा होमबा? बेखौ नायोब्ला जोङो गोबांथार आपग्रेडाव दंफैयो आरो जोङो नङा होमबा? दा आ‌ नों नोथांनि बायदिब्ला ओ बे मुगैलायनाय बा खोमसि फोथायलायनाया आ गोदोनिफ्राय नै दानिसिम दि जेरै ओरैबायदि सोलि सोलायबोबाय नङा होमबा? बे सोलायनायनि गुदियाव हाय नोंथाङा आ मा दं होननानै नोंथाङा सानो? जे गोदोनिफ्रायनो दानिसिम जोबोद मोजाङाव फैबाय नङा होमबा? थ' बिनि गुदि जाहोना मा? औ बेखौ नोंथाङा मा
औ बेनि गुदि जाहोनानो बिथां माने मेन गुदि जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइ
सोलोंथाइ स ना औ
गोदो माने जोंनि बर' हारियाव माने सोलोंथाइ गैयामोन। गोरों गोरा गैयामोन ओ जायनि जाउनाव जोंनि बर' फोरा गोबां माने मा होनो गुबुन हारिफोरजों मुगैजायोमोन आरो माने गोरों गोरा गैयिनि थाखाय माने जाम्बा बेफोरबायदिमोन आरो औ माने दा गोबां माने गोरों गोरां खारबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ मोननायनि उनाव माने गोबां जौगानोबो हमबो बाय जोंनि हारियाबो औ बेफोरबायदि बिनि थाखाय माने दा बे जौगा जौगासारबाय नालाय आरो बे खोमसि फोथायनायखौ माने ए सेबां माने फोथायलिया आरो बे दा गोदान मुगायाव
नंगौ आ दा नोंथांनि फोरमाय मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा जोंहा बेफोरनि सोलायनायनि गुबै गुदियाव जोंहा सोलोंथाइखौनो होननानै बुंनांगोन नङा होनबा?
औ औ नोंगौ नोंथां
औ नंगौ थिगानो थ' खोब गोजोनथाव नोंथांनि फोरमायथिनाय बायदि आंबो सोलोंथाइखौनो गुबै गुदि होननानै आंबो फोथायो मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोंनि गोबांथार सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गैयामोन नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां
जाउनाव जोङो आन्दा माने खोमसि फोथायनायजों जों साग्लोबसारनानै दङमोन आरो नङा ओमबा जे जोङो गोदोनि समावहाय सुबुंफोरा मा खालामोमोन सोरबा सासे सुबुङा लोमजायोमोनब्ला बेखौ जोङो थोंजोङै डक्टरनाव लाङाबाला बासिनो नङा ओमबा? जोंनाथ' गोदोनि सुबुंफोरा ओ हाग्रा बंग्रानि मुलि मेडिसिन बैफोरखौसो नंगौ नङा बेफोरखौ बानायलाबायनानै जायो नङा ओमबा? थ' नैबे हिसाबै सोरबा सुबुङा आसल'थे मा रोख खोमनि बेमार जामारदों नङा होमबा? बिथांनो माबोरै ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ नैबेनि फारसे गियान गैयैनि जाहोनावहाय माने गोदोनि सुबुंफोरा थोंजोङै जोंहा अजा बेजाजों खारद्रायोमोन नङा होमबा? जायनि जाहोनाव बिथांमोना खोमसि फ फोथायनायखौ जोंनो साग्लोबनानै दङमोन आरो खिन्थु आथिखालनि दिनावहाय बेफोर गासिबो मोनफा मोनफा नंखायजोब बेखौ जोङो फोरमान मोनो नङा होमबा? औ दा बिनि गुदियाव दङ जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथाइ मोननायनि जाउनाव जोङो गासैखौबो जोङो बिजिरनो हाबाय साननो हाबाय बुजिनो हाबाय। फोरमायथिलायनो हाबाय नङा होमबा? दा सोरबा सो सासे सुबुङा लोमजायोब्ला जे जोङो अजानि खाथियाव लाङाबालासिनो डक्टरनि सेराव लांनांगौ बेखौ निस्सय बयबो बुजियोमोन। मोनबाय जायनि जाहोनाव दिनैसिम जोंनि आ हारिजों हारिनि गेजेराव बो माने खोमसि फोथायलायनाया गैया ज जालांबाय आरो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
मेन गुबै जाहोना सोलोंथाइआनो। त अब्ला नोंथांजों आङो दानि बेसे समनि गेजेरावबाबो सुंथाब समनि गेजेराव बेसेन गोसा नोंथांनिफ्राय आं जेरैबायदि ओ बिबुंथि मोनबाय बा नोंथांनिफ्राय जेरैबायदि आं खोथा मोनबाय जोबोद ओ नलेजएबोल। नोंथांनि बुंनाय रावफोरा त बेखिनिखौनो आङो नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय त अब्ला जों नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों
हामबायसै